हेलौ! औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रि दंना नोंथां?
औ फ्रि नोंथां फ्रि।
औ आं नोंथांजोंहाय ओ। बर'नि बैसागु बा रंजालि बैसागु नङा।
औ औ नंगौ। एसे फन खालामहरनाय जादों नोंथां। औ औ औ। जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां जागोन।
अब्ला नोंथांङा एसे जायग्रोना होदो नामा?
औ ओ जागोन नोंथां। ओ आंनो जागायसै बिदिब्ला दा बर' नि बैसागो बा बिहु होननानै बुङो आ ओ आसामिसआव नङा होमबा नोंथां? दा बैसागु होनोब्लाथ' मोनसे जोंनि बोथोरजों सोमोन दो गोनां मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नोंथां? औ जाय ओ जाय फोरबोआ एप्रिल दान बा बैसाग दाननि से अक ट'निफ्राय जागायो आरोखि ओ माने आसाम नाङैनो। दा बे बैसागोखौ माने जोंनि बर'फ्राल' नङा माने आसामाव थानाय गुबुन गुबुन थागिबिफोरखौनो जों फालिनायखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि। औ दा बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बिदिनो जोङा मोननै बाहागो ग राननायखौ जों नुनो मोनदो जेरैहाय मानसि बैसागु आरो मा मोसौ बैसागु सिगाङाव जों मोसौ सौ बैसागुखौ फालियो बिनिफ्राय जों मानस सि बैसागुखौ नङा होमबा नोंथां औ। दा मान मोसौ बैसागो होननानै बुङबाथ' जोंहा मा खालामो ओ मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौफोरखौ बिदिनो हांगार सारायनि हांगार बायदिसिना हालदैफोर थाव गोथांजों लगायनानै फुननाय जायो आमफ्र फाय फुननानै मा खालामो फुख्रिफ्राव बा दैमा दैसाफ्राव थुखैनो लांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा-हानजा होनलायनाय मेथाइखौ खननानै ओ थुखैनो लांनायखौ जों नुनो मोनो। आमफ फायय बिनिफ्राय मा खालामो लाबोनानै थुखैनानै गलियाव लाबोनानै मा खालामो दिरुं गोदानजों गोजाम दिरुंखौ दोननानै दिरुं गोदानजों खानाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफाय बिदिनो फुजा बायदिसिना गावबागाव माने धोरोमजों माखासे माबाफोरखौ खालाम नायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। आरो जोंहा अखानायनिफ्राय जाहैबाय मानस सि बैसागो ओ मानसि बैसागुआव जोंहा मा मा नुनो मोनो। मानसि बैसागु बिदिनो गामि लायै गामि गावाबागाव धोरोमनि माने गावाबागाव इसोरखौ मानि बे गोदान बोसोरनि नामावहाय बि बैसागुनि नामाव मोनसे बोर बिनाय बा आर'ज गाबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ आरो बिनिफ्राय जोंहा मा खालामो बिदिनो गिदिरफ्रा औ उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान मान होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि ओमफ्राय जोंहा अखानायैनिफ्राय बिदिनो मा बर'नि आइजें-आइला जेरै हारिमुजों सोमोन्दो गोनां जे रैहाय दामग्रा-देग्राफोर खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गंगोना बायदि बायदि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै आरो हिनजावफ्रा दख'ना बिदन जोग्रा हौवाफ्रा गामसा, गस्ला गुफुर, आर'नाइ खालायलालनानै माने ज' ज' मोसाना ना मोसानो ओंखारनाय आरोखि न'खर न'खर गिदिंनाय जों नुनो मोनो आरो बे न'खर न'खर गिदिंनायाव मा माइरंबो ए एफा एफा खांफानानै लांफालायनाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनो आरोखि नोंथां। अ बिदिनो साननै सानथाम ओ मोसानायखौ जों दा बांसिन नुस नुनो मोनसै खिन्थु गोदोहाय जों खोनानो मोनदों सप्ता खनसे सप्ता खननै गाहाम बा सप्ता खनथाम गाहाम मोसानाय नुनो मोनो आरोखि। खि आरो बे मोसानाय समावहाय मा न'खर फायाव माइरं एफा एफा खांनायखौ मा खालामो। बैसागु जोबनाय दिनावहाय मा खालामो। गिद नखर न'खर गिदिंखांजोबनानै लावखार ओंखाम जायो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथ गुबुन गुबुन जायगाफोराव औ औ। दा बेफोरबायदि रोखोमै बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा मा मा खालामो। गुबुन गुबुन जायगायाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जों बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोन जेरै जोंहा मोनसे दं मुंदांखा जेरैहाय बावखुंग्रि फोरबो होनो जायखौ। जाय मानि फोरबोआ बैसागुजों। सोमोन्दो गोनांखौ जों नुनो मोनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ आरो जोंहा माने गोखा गोखै जानायबोथ' दं ना होमबा नोंथां गोखा। गोखैखौ जोंना बैसो बे सैथ्र' दाननि जोबथा दिनाव जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरावहाय जों गोबां रोखोमनि हाग्रानि मैगं जेरै खिफि बेन्दोंनो मानि मुनिनो थारायनो आरो बायदि बायदि दाव फेनदानो बायदि बायदि मैगंफोरखौ खांनानै बेदरफोरजों एवनानै माने जालायनाय न' उसुंनि मानसि फोरजोंबा गामिनि मानसिफोर राननानै माने अनलायनानै जालायनाय बेफोर बादि हुदाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां आरो खायसे खायसे खायसे जायगायाव माखासे प्रग्रामफोर लायो जेरैहाय बादायलायनाय प्रग्रामफोर बिदिनो थाख बिदिनो मा सियार सिख'लायनो जोंनि दाउला सौलायनायनो हौवाफोरनि थाखाय बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफोर लानायफोर जों नुयो आरोखि नोंथां आरो मोनाबिलिनि समावहाय मा खालामो सासे देंखोगिरि मुंदांखा देंखो खोगिरिफोर लेंहरनानै मोनसे मोनाबिलि मोनसे हारिमु मोनसे मा आयदाबो लाफानाय जायो जेरावहाय माने गोबां रोखोमनि आलासिफोर लेंंहरनानै माने मेथाइ खननानै रं रंजानाय मोसानानै रंजानाय बेफोरबायदि आरो लाबावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ दा नोंथाङाबो नों नोंथांनि मोनदांथियाव माने बैसागुनि सोमोन्दै एसेब्लाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन थारैनो नंगौ नोंथां थारैनो बैसागु होनना बुङोब्लाथ' बर'नि आगोमा फोरबो होनना बुंजायो दा फोरबोआ गासै मोनथाम रोखोमनि दङ बर'फोरना गुबै फोरबो आरो बैसागु फोरबो मागो फोरबो आरो मोनसेया जाहैबाय खााथि गासा फोरबो नङा होमबा नोंथां दा बेखौ जोंनि बर'निल' नङा बेयो अल आसामावनो बे फोरबोखौहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैसागुखौ जेरै एसामिसाव नङा होमबा नोंथां बिहु होननानै बुंनाय जायो आरो बर'आव बैसागो जायखौ होनो रंजालि बैसागो नङा होनबा नोंथां दा बेफोर फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बैसागु फोरबोआ नोंथाङानो फोरमायखाबाय मोननै रोखोमनि थायो जेरै मानसिनि बैसागु आरो मोनसे मोसौ मोसौनि बैसागु दा मोसनि बैसागुआव जाहैबाय जों मोसौफोरबो थुखैयो नङा होनबा नोंथां दैमाफोराव लांनानै थुखैयो साफा खालामो नङा होमबा नोंथां लावखारफोरा मेथाइ रोजाबो दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
ओमफ्राय ओ जेरै मानसिनि बैसागुआव जों मानसिफोरखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां मानसिफोरखौ न' न' मालाय गुबुन गुबुननि न'आव हाबै हाबै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगना नङा होनबा नोंथां दा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो लोगोसे जेरै दख'ना ना गामसा जोमग्रा नङा होनबा नोंथां खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा मा जाखो नोंथां होननाय बायदिनो दिनैनि दिनाव मा रंजानायजों लोगोसे मा खालामो मानसि फोरा आजिखालि गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जाय प्रग्रामफोराव गोबां गिदिर गिदिर सिंगारफोर फैयो लेंंहरो नङा होनबा नोंथां जेरै आरो बेयाव मा खालामबावो आरो माखासे बादायलायनायबो खालामनाय जायो बैसागु फोरबोआव जेरै बैसागु फोरबोआव माखासे अनला ओंख्रि सं
अनला ओंख्रि संनाय नारजि ओंख्रि संनाय औ औ नंगौ थारैनो दे बेफोर बादि बादायलायनाय
आरो लोगोसे जोंनि इन्डिजिनियास गेम नङा होनबा नोंथां जायखौ जों होनो खेला गेले गेलनाय नङा होमबा नोंथां खमलायनाय गिला गेलेनाय नङा होमबा नोंथां आरो माखासे बेफोरखिनिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो माखासे बैसागु फोरबो समाव आरो लोगोसे खुगा मेथाइ मोसानाय ओ सिंगोल मोसानाय जावजा मोसानाय
आरो लोगोसे मा बोराय बुरै ओ माबाफोरनि मोसानाय आरो बु दुरुं बोलायनाय दा बेफोरबायदि माखासे रंजाथाव रंजाथाव खेलाफोरखौ जोङो बे समावहाय नुनो मो मोनो आरो बैसागु फोरबोआव बैसागुफोरबोआ गाहायै ओ सानथामसो दा दानि मानसिया खुङो आरो सिगाङावथ' बुरजा बुरजा खुङोमोन गोबाव गोबाव खुङोमोन नाथाय दा मा खालामो ओरैनो बैसागुथारखौ जोङो सानथामसो खुङो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो प्रग्राम लाबाय थायो आरो बिदिनो नो रोजो मेथाइ खननाय रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय माखासे बादाय बेफोरबायदि गामि गामि गामि गामि लाबाय थायो आरो बेयो बुंनो थाङोबा ओ एप्रिल मास
एप्रिल मास औ जासिम नङाहोनबा नोंथां औ नंगौ थारैनो औ
दा बेफोरबायदि जोंनि बर'फ्रा ओ फालिबो बोबाय थादों गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन ओ प्रग्राम प्रग्राम खालामामोन नालाय गोदो नोंथां नङा होमबा ओ गोदो खालि बे न' न' थांनानै रंजानाय बाजानाय ओ मोसाहै नाय नङाहोनबा नोंथाङा माखासे मागिनाय नङाहोनबा माखासे दावदै मागिनाय माबा बिदि माइरं मागि नाय बेफोरखौ नुयोन आरो बे समाव ओमफ्राय बेफोर मागिनो मोन्नायखौनो ला लानानै माखासे खानाफोर जानाय जायखौ जों पिकनिक बायदि नङ मोन नोंथां जोबनायाव बेफोरबायदिखौ जों आङो बै समाव नुयोमोन आरो नाथाय दिनैनि सानाव बैसागुआ एसे सोलायबाय जेरै जों दा होननाय बायदिनो ओ एसे मदार्न जुगाव फैबाय नालाय नोंथां एसे माखासे जाय जोंनियाव गोबां आर्टिस्टफोर दङ जायफोर मोजां मोजां खनगिरिफोर नङा होनबा नोंथां खुगा मेथाइ रोजाबगिरि दा जोंनियाव बेफोरबायदि स्टेज प्रग्रामफोरखौ लानानैहाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिरादनो बेयाव बिराद रोखोमनि बादायलायनाय जायो आरो नोंथाङानो होनखाबाय बावखुंग्रि फोरबो नङा होमबा नोंथां बावखुंग्रि फोरबोआवबो बिदिनो ओ मा होनना बुङो मोसानाय रंजानाय बाजानायजों लोगोसे मावब मा जायो खारनाय बादायलायनाय हाजो गाखोलायनाय बादायलाय नङाहोनबा नोंथां हाजो बावखुंग्रि बावखुंग्रियाव हाजो गाखोलायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बावखुं- खुंग्रियाव माखासे ओंखाम ओंख्रि संनाय बादायलायनाय खमलायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे फोरबोआवनो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे गोजान गोजाननि आलासि लिंहरनानै बरायनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बे फोरबोआवहाय थारैनो माने बैसागु फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि जोबोद मुंदांखा आरो मख'जाथाव मोन मोनसे फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां औ नोंथां दा बेखौ ओ जोंनि बर'फोरा नङा आं एसामिसफोराबो बेखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो एसामिसफोराबो बिदिनो गिदिर गिदिर पग्राम खालामनानै नङाहोनबा नोंथां सिंगार लिंहरनानै बिहु मोसानाय बिहु बादायलायनाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बर'फोरजों आरो एसामिसफोरजों आलादा आलादायै बांसिनखौ जोङो खालामनायखौ नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां एखे फोरबोआ एखेबाबो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नङाहोनबा नोंथां
औ औ समाबो
औ औ नोंथां अब्ला नोंथांजों सावराय मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां एसेनोसै नोंथां